हेलौ
अ।
अ खोनादो। अ दोङो ओरैनो लोगो ओंखाम जाखांना दसे जिरायना दङो।
खबरफोरा मोजाङैनो दंना।
दङो दे मोजाङानो। नोंनालाय लोगो।
दङ आंनाबो मोजाङैनो
अ ओंखामफोर जाबाय।
अ जाथवाखै आङो नों जाबायबा?
ओं जाखांबाय दै दासो जाखांदो ओं ओंख्रिया दालि ओमफाय औवा मेवाइ ओमफाय ना होनानैसो संदोंमोन।
ए गोथावथार ना सोर संनाय?
नोंसा मा ओंख्रि सं
सोर संनाय ओंख्रिखो? जोंहाथ जोहाबो दालियानो
मादैआसो संदो जोंहा
अ मादैया सं
नोंस्रा मा ओंख्रि संख?
जोंहाबो दालियानो ओमफ्राय पथल फ्राय एवनाय जोंहा
अ उ उ
आबाद मावो ना?
ओं मावो
अ मा मा आबाद मावनो नोंसा ओरैनो?
खोनाया
मा मा आबाद मावो नोंसा न'आव?
अ जोंहा माबाबो माइखोबो माइ आबादबो मावो। ओमफाय आरो मेसेङाव ओरैनो बेखरफोरखोबो गायो। ओरैनो मथरफोरबो गायो आरो उम।
फोयो आरो ना?
ओं एसे एसे ओरैनो जानो आन था फोयो बाङाय बाङाय
आबाद मावो नोंसा?
जानो आन्था उम बांसिन ओ गायजा फोजानाय जायो बेखरखोनो
बेसर फोनायाव ओ फार्स्टआव मा मा खालामग्रोनांगो बेसर फोबा? आं एसे मिथिनो लुगैदोंमोन माने बेसर फोनायनि बागै
अ अ फार्स्टआवनो माबाग्रोबाय एवग्रोना लाबाय। एवग्रोनानै एसे हाखो रानहोबाय रानहोनानै आरो हासार सारबाय हासार सारखांनानै ओमफाय बेफोरखौ बिदिनो बिदान बायनानै लाब्बाय बायनानै लाब नानै आरो फोबाय आरो फोनानै बे आरो माने ओ मावनानै अ' फोखांनानै एवबाय। औ हालेवबाय।
अ' अ' माने नोंसा ट्रेक ओ ट्रेक्टरजों हालेवोना ना मोसौजोंनो हालेवो?
ट्रेक्टरजोंनो हालेवो दानिया।
ओमफाय हालेवखांनानै उनाव ओ बेसेसो दिननि उनाव रज'यो बेसरा?
हालेवखांनानै बारा टाइम लाया बिस बिस इदिनो बिस पसिस दिनसो लायो आरो।
अ'। बेनि उनाव आरो ओ एसे देरबाथाय मुलिफोर बाहायोना?
ओं मुलि बाहायो औ माने एसे देरखांबाथाय बिब्दिनो मुलि होबाय। मुलि होनानै आरो बिबारनि होयो आरो फिथाइनि होयो आरो मुलिखो।
अ' मुलिखो। अ'ओमफाय हासा खोलाय हासारखो?
माबाखांनायनि उनाव हासारखो होनाय जाया मुलिखोनो होनाय जायो आरो।
अ' फोनायनि सिगाङावनो हासारखो सारग्रो खायो आरोना?
ओं।
अ' ओमफाय फोखांबा हासारखो होला?
होखांबा हासारखो होला माने फोयैनि सिगांनो हायावनो हासारखो होखानाय जायोना बिजानु थैनाय बा एम्फौ एनला थैनायनि थाखाय।
बेसेबांसो खेब होयो?
मा होनदो?
मुलिखो बेसेबांसो खेब होयो माने?
बिदिनो होजानाय जायो खेबनै खेबथामसोआनो जायो खोमा। आरो एम्फौफोर माबाबाथाय एम्फौफोरनिबो होयोना एम्फौफोर जाबाथाय एम्फौ थैनायनिफोर बायदिबो।
बिदि बि
बिबार बारनाय टाइमावबो ओ बिबार बारनाय टाइमावबो होबाय ओमफाय फिथाइआवबो होयो आरो।
अ' ओमफाय उनाव मोनखांबाथ' होलाना?
ओमफाय होला ओहो।
अ' ओमफाय फु फुनांलाय बाय।
ओं फुनांलायबाय ओमफाय।
फुनायाव नोंसा न'नियानो न'नि गोजा फुयोना ना बेलेग
आह माने जोंहा एसे बुरजाहाय फोयोना बेनिखायनो माने मानसि लायो आरो। गोनां जायो बुरजा रायबा आरो हायाना न'नि गोजा
ओमफ्राय नोंसा फुनानै ओमफाय माबायो बेखौ नायोना मेचिनाव नायोना ना माजों नायो माबोरै नायो बेखौ
जायो मिसिंजो नायो आवगाय आरो ट्रेक्टरजों नायोमोन आरो ओमफ्राय दा आरो मिसिं ओंखारबाय ना
आरो गोदोथ' मिसिनजों टेक्टर गैयै टाइमाव मा मोसौजोंसो माबा
फावथ' मादो मोसौफोरजोनो नानाय जायोमोन आरो
उम
हा थ' बुरजाबाथाय हाखव ना मोसौआ
ओं हाखव खस्थ' जायोना
बा खामानि थाबावोना अ नाखांनानै नाखांनानै मा मा खालामो माबा बार सिबलायनाय नुयोमोन आं मानसिफोरफोरखौ
नाखांनानै माने गुग्लागफोर थांफायोना आबाद जायो आरो जावनाय जायो
अ अ जावो ओमफ्राय जावनानै सालियोबो ना सानदांगा गिदिरजो सान्दांगा गिदिर जो सालिनायबो नुदों
बिदो माने माबा थांफालाना
अ मेचिन जोबाथ' अ
सालिनो गोनां जायो।
अ'। ओमफाय सालिखांनानै जावबावबा नांगोन ना?
मा होनदो?
जोंहाथ' ओमफाय सालिखांनानै आरो जावबावोना बेसरखो?
ओं। जावो माने मिसिंदो नानाया डाइरेक्ट जावखानांगो आरो बेयाव जेबो माबा थांफालाना गुदाफोर थांफालाना ओरैनो बिलाइ इसे इसे थांफायो। इखो माने जावनो गोनां जायो आरो। ओ जावनानै बेफोरबायदिनो फोराननानै दोनो। राननो नांबायना उम।
न'आव नोंस्रा न'आव बिखो मानि थाखाय बाहायो ओमफ्राय?
थाव जानोनो बाहायनाय जायो। माने ओं माने बुज जा खामोना जोंहा आबादखो। बेगर आबादखो ओमफाय इदिनो जानो ला लाखियो ओमफाय जानो खिनिखौ लाखिनानै बाखि खिथाखो फाननाय जायो आरो।
औ। बे आग्लायनाय खिनिखौ फानो आरोना बाज
औ औ बाजाराव फानो। माने जानो थाखायबो एसेबांथ' नाङा नालाय।
औ औ न'आव औ न'आव मावबालाय जानो मोनो आरोना पियर थाव मोनो आरोना औ औ। बाजाराव बायनायफोरा आरो मोजां नङाना। न'निया मोजांसिन।
ओं न'आव आरो माबाबाथा थाय गोसो बायदि बाहायनो हानाय जायोना। उम। बायनाय
आरो बेनि र' बेसरखो फेरेद खांनानै थाव दिहुन खांनानै बै बेसर माबा ओं खारोना ओ मा होनो इखो बेसरनि सा अ साख्ला अ बेखौबोथ' बाहायोना मानसिफोरा
बेखौ माने इ नानो
औ अ ओमफ्राय आरो बेलेग खामानियाव बाहायबावो नामा इखो
बेखौथ' बिदि बेलेग खामानियाव बाहायनाय नुवाखै आङो माने फख्रियावनो होनाय जायो आरो बांसिन मानसिफोरा फख्रियावनो होनायखौ नुयो आङो बेलेग खामानियाव बाहायबावो नामा इखो आं बारा मोजां मिथिया ओं मिथिया बांसिन जोंहा इदि सख्लाफोरखौ माने फुख्रियाव बिदिनो ना देर थो होननानै नानो आदार रखम होयो आरो माने
नाया देरोना बेखौ होबा
नाया देरो ओं
अ आं माने बेफोरखो माबायावबो बाहायनाय नुदों आरो माने गोदोनि आबै आबौमोना माने बे खर' लोबनायाव खर' सुनायाव माने सिम्फुजो होफायो आरो अ होमबाना खानाया मोजां जायो होननानै बुङो आरो औ बिदि नुदो आङो औ औ माने आबै आबौमोनखो बाहायनाय नुदों आरो आङो ओमफ्राय आरो मालाबा थोरसि लथा सुनायफोरावबो सुनायाव हांगारजों लगायनानै हुनाय नुदों आरो आङो आबैमोनखो जोंहा माने बिदि हु दा दंनो आरो आगोलो दाथ' बिदि माने बाहायलाना माने फोरा दाथ' बाजारव मोन्नाय बायना मो नाय साबोनफोरखौसो बाहायोना। ओंखायनो औ माने सिगां आबै आबौमोनखौ नुदोंमोन आरो आं बाहायनाय नोंसा बाहाया नामा बिदि?
अ।
बांसिन बाहायनाय जायोना। नानोल' होयो उम्म।
नानो नानि
ओमफाय लोगोलाङा ओरैनो मा मा
जोङाथ' दा माइल' मावनाय जायो।
अ अ।
दैलांआव दाथ' दैलां जाबाय नालाय माइ खोनो बांसिन मावनाय जायो आरो जोङा
ओरैनो बा हेरा
बाहेरा खेथिखो मावनाय जाया जोहा ओं बांसिन माइखोनो मावो। माइआनो गाहाय जाहानि थाखाय। दे होमबा लोगो उनाव सावरायलायसिगोन ना?
अ जागोन दे।
दे उनाव रायलायलायसिगोन दे दोनथ'नोसै अ दे।
गोजोन्थों।